हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना
औ खोनादों दे
औ नोंथाङा मा खालामगासं
आङो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ
उम
ओंखाम ओंख्रि जाबायना
ओ जोंहा संथ'वाखैनो नोंसालाय जाबाय
अ नै जोंहाबो संगानिसो दङसो
अ अ
औ माने दायो एसे फ्रि दङ फ्रियैनो दंना नोङो
अ औ दंथ'यो दे दा सान्दे फ्रिनो दंथ'यो
माने आङो एसे बोथोर सोलायनायनि बारायफोर एसे सावरायनो गोसो दंमोन आरो
औ औ जायो सावरायजायो
औ माने दायो बिराद दानि दा बेदि टाइमावहाय बिराद बोथोर सोलायनाय जागोन संना बोथोर अखा अखा हालाय आरो सान्दुं गोसाद्राय बिदि जानानै माने बिराद गोबां एसे खस्थ'यैनो जागोनसं आरोना
ओ ओ जोंनिथिंबो माने बिदिनो जागासिनो माने सानावहाय बिराद सानदुं दुङो जाहैबाय
औ
ओमफ्राय बेनि उनाव एसे मोना मोनाबानो अखा हायो इदि इदि जादों आरो
औ माने बे बोथोर सोलायनायनिबोथ' खारन दङ बिराद माने दायो औ दैफोरखौ जायो जोंथ' बिराद माने जों नुनो मोनो माने बिराद दैफोरा लेथ्रा जानाय नुनो मोनो माने दैखौनो जोङो दैफोरावनो प्लास्टिक बथलफोर बेफोरजोंनो माने बोथोराव एफेक्ट जायो आरोना
औ औ
औ
बेनि अनगायैबो मा होनो दा जोंना माने मा होनो जोंनाथ' सुबुं अनजिमाया बिराद बांबोनो हमदों थ' थांग्रा खुलि थाग्रा जायगाफोरनिबो बिराद माने आंखाल जानानै फैदो थ' मानसिफोरा मा होनो सानफा एफायै माने बिफां लाइफांखौ माने दानफायनायनि सायाव दानफाय गासिनो दं आरो ना माने
औ।
ओ
उम बिदिनो
ओ बिदिनो बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनावबो माबा जादों आरोना बोथोरनि माने समानथि बोथोरा जेरैबायदि समानै जेनेबा बेलेन्साव मोनसे दंमोन बे माने इदि प्रब्लेम जानायनि थाखायनो बे समानथिया गैयि जानायनि बिनि थाखायनो माने बोथोराबो माने जा ओ माने समानथि गैया जादों आरो।
औ गासै माने दा जों नुनो मोनो गरम बोथोरबाबो बिराद सान्दुं गोसारथ्राय ओमफफ्राय दा जोंहा बेफोरजोंनो खेथि बारिफोराबो एसे लस जानाय बिदि अ अखा हायैखाय बिदि जानानै दं आरोना। बिराद गोबां बोथोर सोलायनायजोंबो गोबां खस्थ'जों मानसिफोरा माने जों नुनो मोनो बिराद दैबाना जानाय बिदि आरो गोबां मा होनो दंफां लाइफांफोर बायनानै माने हाजोफोरा गावना गोग्लैनाय जों
ओ
बेफोरजों माने जोंना बिराद खस्थ'यै सोरबा सोरबा मानसिफोरा खस्थ'यै दं आरो ना
ओ ओ जोंनिथिं थ' बे बोसोराव थांनाय बोसोराव बिदिनो जादोंमोन। माने बिदि माइफोरखौ खना इदि गोरानावनो दैफोर माबानिफ्राय हा दंग'फोरनिफ्राय बिदि दै सारनानै ओमफाय बिजो माने बिदि माबानो गोनां जादों जादोंमोन आरो मा होनो गायनो गोनां
औ।
औ बे दा मानसि जोंना मानसिफोरनि माबाफोराबो बिराद बुरजा जालांबायना। दा जोंना मा ओमफाय मानसि बुरा जानायजों लोगोसे
गारि मथरफोराबो बांद्राय खारग्रा जाबाय।
ओ ओ आरो जाबाय बेनि जउनावबो आबहावानि ओ
औ।
उखुथि ओंखारनाय ओ आरो बे इन्डासट्रि फोरनिबो इडास बिफोरनिफ्रायबो ओंखारनाय बे ओ मैला बेसाद बा उखुन्दैफोरा मैला बेसादा दैखौ गाज्रि खालामबाय दैजों दै गाज्रि जानाय लोगो लोगोनो बे बे फिसा दंग'निफ्रायनो थ' माने बुहुत माने फिसा गोदोर गोदोर बिदि दंग'फोरावबोथ' बे दैया फिसा दैयानोबो होयोना। थ' दैमाफोरनि दैयाबो माने गुबुंले जानो हमबाय। टटेलि माने हा सिंनि दैयाबबो माने गुबुंले जानो हमदो आरो जेनेबा मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिनाय लो गो लोगो लोगोनो बे माने बे इन्डासट्रि खुलिनायनि खाथि खालायाव जेबाबो ओ न' बां दंबाबो दैमाफोर दंबाबो आबादफोर दंबाबो बेबो माने मालाबाबो मोजां जा आरो ना माने हाया हानि माबाया बे जि हाया जेनेबा हासारा हा नि हासारा खमा खमायलांखायो आरो ना। बिदिनो बहुद सोलायबाय। ओ बिनि उनाव आरो
सिगांनि समावसो जोंहा माने दैमाफोरा बिराद साफा मोनोमोन ना माने जों दै लोंजानाय बायदिमोन आरो। ओमफाय दायो मानसिफोराबो मानसिफोरनि संखियाबो बुरजा जालांबाय गारि मथर बाहायनाया बांद्राय जाबाय आरो दैफोरा बांद्राय लेथ्रााद्राय जाबाय बेफोरनि थाखायनो माने दैफोराबो बिराद जोंनि माने लोंजानायनि एसे खस्थ' जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा दाथ' जों बयबो बांसिनानो मानसिफोरा दैखौ फिल्टार खालामनासो लोंनांगौ गोनां जायोना बिदि
सोरबा सोरबा दाना माने ए कुवागार्ड बिदिबो इउस खालामनाय नुनो मोनो आर ना माने बांसिन इदि खालामना लायनांगौ जाग्रा जाबाय ओै दैनि अनगायैबो जोंना दा मा होनो बे जानायनि थाखायनो मोनसे मोनसे ओम मोनसे जे माने गासिनावबो बे फ्रिकुवन्टलि गाससिनावबो माने बे बेरामा जानो हमबायना केन्सार बेथ' आगोलो माने जोंनाव जोंनि जायगायाव बुहुत खम नुनो मोनोमोन माने कमन नङामोन आरो बे बेरामा खिन्थु दा माने बेयो कमन जानानै हमनो फैदों आरोना बे केन्सारा अ बिबो बे फोर आबहावानि बारहावानि सोलायनायनि थाखाय बेबो जादों आरो ना जेनेबा केन्सारानो जा बेस बेथ' माने केन्साराथ' टटेलि बिनि थाखायबो जायो। आरो जानाय आदारफोरनि थाखायबो जादों।
औ गासैबो माने फसे जोंनो बेफोरखौ सावरायनानै मोजाङै माने जोङो ट्राइ खालामबासो सो माने मोजां जालांगोन नालाय ओंखायनो सावरायनाय जाबाय। औ आरो गोबां बि दिनो दंफां लाइफांफोराबो खम जालांबाय बिदि जालांबाय थादों नालाय। एसे खस्थ' जालांगोन समाव बोथोरफ्रा गाज्रि जालांबाय। बिदिनो औ ओमफाय नोंथाङा आरो माबासे बुंनो दंबावोबा एसे बुंलायनां हाबावगोन
बेथ' केन्सारनि बागैनो एसे बुंनो बुंनोसै माने बे जोंनावथ' माने बे अजन जेनेबा बे बारमडलखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होमबा। बे बार मण्डलाव नोंथाङा मिथिगोन नामा बे माने बेहाय थानाय माने - बे जोंनि माने जिथु मा होनो बुहुमनिफ्राय साननि सोरांखौ माने ओ बेयावबोथ' खायसे साननि सोराङाबो जेनेबा ओ इउ रेस थायोना इउ रेसनि बागै मिथिगोदा नों बे बेयाबो जेनेबा बेफोरखौबो माने दा बे बारहावानि इदि जानायनि थाखायनो जेनेबा जोंखौ प्रटेक्ट खालामना लाखिनाय बे माबाखौ बो माने बे बेफोर बुस्थुफोरानो आबहावा गुबुंले जानायानो माने बेखौहाय माबा नो खालामगासिनो दोङ आरोना बेनि थाखायनोथ' माने बेे बेयो साननिफ्राय फैनाय बे माने बिदि ओ बे गाज्रि मा होनो माबाया रेसआ माने जोंनि थिं फैनानै माने मानसिफोरखौहाय बिदिनो खानाय सोरनाबा गनाय जादों थाबनो मेगनबो नुवा जादो सोरबा सोरबि बिराद माने बिदिनो आगोल जिफोर प्रब्लेम गैयामोन बेयो माने दा फेस जासिद आरो ना माने उन्दै उन्दै बियावनो बिदि केन्साराथ' माने फ्रिकुवेन्टलि जाबाय आरो बुंनो थाङोबा टिउमारफोराबो
बिराद औ बिराद बांसिन माने बेमारनि लाइना बिराद बुरजाद्राय जालांबाय आरोना
अ अ
बिदिनो बाराद मानसिफोराबो माने बांसिनानो बि जिदि बेमारा साद बिदि थाखायनो माने थैन गोनां बिदि जादों आर ना
आरो उन्दै उन्दै बिस फथावनो जानो हमदों आरोना दाना आगोलथ' माने बिदि बारा जानो जायामोनानो माने बेफोर बेफोर बेरामा बहुत खममोन आगोलनि टाइमाव आरो ट्रिटमेन्टआबो बिदि दा जे सांनो माने वर्ल्डा माने जेसांनो बुहुमा माने एदभान्स जादों जेनेबा इदि टेक्न'ल'जियाव एसबांनो माने माबागासिनो आरो मा होनो बांसिन बेमारफोरा बांसिन बिदिनो जानो हमदो गासै बुस्थुआनो माने बिदि जानो हमदो आरो दा बुंनो थाङोब्ला एडभान्स जादोंबाबो मोजां जायाखै बायदिसो आरोना माने आगोलनि बायदि बियानो जेनेबा मोजांमोन
औ दायो माने गाज्रिनि
गाज्रि चन्ज जालांद एडभान्स जानानै ओं दाथ' फुरा एडभान्स आरो दा मबाइलाबो मबाइलाबो जों जेख इउस खालामबाय थायो बेबोथ' जोंखौ जोंनि मा होनो जि जोंनि माने एबिलिटिफोरखो इबो जेनेबा खालामना लाखिगासिनो नङा होमबा मबाइलाबो जेनेबा मबाइलखौबो बांद्राय इउस खामबा जेनेबा मानसिफोरा खायसेफोरा बिदि जालायो नङा होमबा गेमिंफोर गेम्सनि अनगायैबो दाथ' बुहुत माने प्लेटफर्म दङो ससियेल मेडियाव माने मबाइलाव थह बेफोरबो माने बहुत मानसिखौ माने बिदिनो खालामहदो आर ना बेफोरबो सोरबा सोरबा बिदिनो मबाइलजों थायो थायैनो सानसे गाहाम ओंखाम जालाया सोरबा सोरबा बिदिनो बुहुद माने बे निउ जेनेरेसनसफोरफोरखौ ओ माने बुहुद बयाबो खालामदों आरो ना
औ गासैबो आरो दा गरमाबो जोंना बांद्राय जाबाय नङा होमबा दाना औ थार्टिफाइभ मालाबा फर्टि बिदि मोनहै लोंनाय डिग्रि जाबायना जोंना
डेट फरटियाथ' जाखायोआनो आरो उनावथ' फिफटि फर्टिफाइभ फोर जानोथ' बारा दिनानो गैला जुदि एबार बोस नो फरटि जाबायबा हबा नेक इयारआव दथमा फर्टिथ्रिफोर जाबाथाय इनि नेक्स्ट माने फाइभ इयार्सफोराव ना बुहुत चन्ज जासिगोन आरोना बे गरमा आरो सारभेबो खालामनो हानाय बायदि जालांबाय बिदिनो आगोल आगोल जेनेबा थार्टिटुफोरल'सो जायोमोन। थार्टि टुआनो लास्ट इयारफोर थार्टि टु इनि सिगांफोराव माने इनि थ्रि इयारसो सिगांफोरााव थारटिु। फोरावनो जेरैबायदि गरम जायोमोन दाथ' फर्टिसो जाबावबाय।
औ औ। दे होमबाना जोंना समाबो जाबाय ओमफाय माने गोजोननाय थाहर बाय बिराद मोजांहै सावरायहरनानै जों एसे मिथिलायनो मोनबाय। बोथोर सोलायनायनि बारे
औ नोंथांनिसिमबो औ दे नोंथां औ दे दे
औ औ दे